औ नोंथां
औ नोंथां खोनादोंना नोंथां
खोनादों नोंथां खोनादों
औ औ नोंथांजों माने आङो औ औ औ नोंथांजों माने ओ मोननैसो आयदानि सायाव नोंथांजों एसे ओ खोथा सावरायनो सानदों आरो नोंथां नोंथाङा आंनो एसे सम होनो हागोनना नोंथां?
हागोन नोंथां मानो हाया जानो।
औ- औ- औ- बिदिब्ला नोंथांनि आयदायानो जाहैबाय मा नैखौ जोंनि जा खाथि खाला ओनसोलाव जोंनि जा सुबुंफोरा ओ नखर सलायनायाव जा ओ जानाय लोंनाय खाजा ओ गावखौ फोथांना लाखिनायाव जा खाजा जायो बायदिसिना मुवा बेसाद जायो बेफोरनि जानाय लोंनायनि सायाव जों एसे सावरायनो सानदों आरो नोंथां ओमफ्राय बिदिनो बुङोब्ला जोंनि जानाय लोंनायनि बागै बुंनो थाङोब्लाथ' नोंथाङा मिथिखागौ जानांगौ जोङो। जोंनि जानाय गुबै जानाय आदारा जोंनिया जाबाय ओंखाम ओमफ्राय बेफोरनि अनगायैबो जों बायदिसिना मैगं मैगंफोरा मैगं थाइगं जोङो बायदिसिना मैगंफोरा जोङो जानायखौ नुनो मोनो। बेनि अनगायैबो जों बायदिसिना लोंग्रा बेसाद बाहायनायखौ जोंनि खाथि खाला ओनसोलाव जोङो नुनो मोननाय जायो आरो नङा होमबा नोंथां। औ- औ- औ- बेफोरनि बागैनो ओ- खायसे बाथ्राफोरखौ मैगं-थाइगं माबायदि मैगंफोरखौ नोंसोरनि खाथि खाला ओनसोलाव जायो नोंथां? ओमफ्राय नोंथां आंनो एसे सुंद'यै फोरमायहरनो हागोन नामा नोंथां?
हागोन नोंथां हागोन नोंथाङा होनबाय गुबै जाग्रा आदार होननानै बुङोब्लाथ' जोङो गुबैयै जोंनि ओनसोलाव ओंखाम खौनो बाहायो नोंथां माने जायखौ बुङो जोङो ओंखाम। ओंखामखौनो जोंनि ओनसोलाव माने खोब सुबुङा गोबां सुबुङानो माने ओंखामखौनो जानानै जोङो थांनानै थायो। ओंखामजों लोगोसे जों बायदिसिना ओंख्रि मैगं-थाइगं बायदिसिना जोङो जाफायो आरो लोगोसे जाय जोंनि जोंनि ओनसोलाव जानाय आबादानो जाहैबाय माइ खेथियानो बांसिन जायो नालाय नोंथां जों बेनिखायनो ओंखामखौनो माने बे माइ खेथियानो माने जोंनि गुबै गुबै आबाद बैनि जों उन्दैनिफ्रायनो माने आगो आजै आबो जौमोननि दिननिफ्रायनो जों माने ओंखामखौ बे माइ खेथि बानायनायखौनो माने खोनाबोदों नुफेरबोदों। जोंनि ओनसोलाव जोंनि ओनसोलाव बे माइनि आबादा गोबां जानायखायनो बेनिखायनो जोंनि ओनसोलनि सुबुंफ्रा बै माने ओंखामखौल' जानानै थानो नाथाय बै नाथाय खायसे ओनसोलनि सुबुंफोरा नाथाय बेफोरबायदि जोंनि बायदि ओंखाम जाना थाया आरो नोंथां बै फोर सुबुंफोरा जेरै गावसोर खेथि मावनानै मोननाय जे माइ औ गम, आथा गमनिफ्राय मोननाय आटा रुति बै आथा मैदा बे फोरखौनो माने बिसोरो रुटि सावनानै बा फुरि सावनानै बिसोर माने जायो आरो नोंथां।
औ- औ- औ-
जों माने जों माने ओंखामजों लोगोसे जाफायो माने बिसोरबो माने रुटि बा पर'था बेफोर बायदि माने जेब्ला आथा मैदा जों बानायनाय बेसाद बैफोरजों बे बिसोरबो ओंख्रि जाफायो जोंनि बायदिनो खाजा जाफायो बेफोरबायदिनो नाथाय जोंनि गुबै खाजायानो जाहैबाय ओंखाम ओंखामखौ जोङो जोङो मैगं संनानै जोङो ओंखामखौ लगायनानै जायो आरो नोंथां ना- जों मैगं-थाइगं जायो होननानै बुङोब्लाथ' जोंनियाव जेब्ला जोङो बोथोर लायै बोथोर मैगंफोर नोङो मोनो नालाय नोंथां जों माने थोराव जा मैगं मोनो जा बोथोराव मा मैगं मोनो बेफोरखौनो माने बोथोरजों लोगोसे बै ओंखामफोरजों माने बैफोर मोननाय मैगंफोरखौ माने बोथोलजों लोगोसे बायफानानै माने जि जोङो खेथि बा आबाद मावफानानै जोङो बैफोर मोननाय मैगं थाइगंखौनो जों संनानै माने जायो आरो नोंथां ना। बै बै आरो जोङो गुबै मैगं बुंनानै थाङोबाथ' ओरैनो जोङो जोंनि ओनसोलाव जायानो जों दालि ओंख्रि जायखौ बुङो जों ओंख्रि जायो। बैफोर दा-दा-दालि ओंख्रिखौबो माने ओंखामजों जों लगायनानै जायो आरो। बेनि अनगायैबो गोबां ओंख्रि दंबावो जेरै लाव ओंख्रि सेरै जिंखा पथल बेफोरबादिनो लाव ओंख्रिखौथ' नै नोंथां मेसेंआवबो मोनो जोङो दा। मेसें बोथोरावबो जानो हायो जों दैज्लां बोथोरावबो जानो हायो नों थां फोरबायदिनो बैफोर मैगंआबो जोंनि थाखाय गोबां खहाब थाव आरो ओंख्रि बेफोरनि अनगायैबो जोङो जिंखा मोनो दैज्लां बोथोराव जेरै जों दा दैज्लां बोथोराव जों जिंखा लेस्रा बेफोर मैगंफोरखौनो जोङो जोंनि जानाय खाजा महरै जों माने संनानै जायो एवनानै जायो बेफोरबादि आरो बेफोरनि अनगायैबो गोबां माने हाग्रानि मैगं थाइगं दंबावो जायखौ जों संनानै जायो जायखौ जों जोंनि बर'फोरा संनानै जायो। जोङो दिंखिया मैगं बेनिफ्राय आरो जोङो थास' थास'खौथ' जोङो नोंथां थास'खौथ' जों गोबां रोखोमनि जाजाय माने जोङो थास'नि देन्था जायखौ बुङो थास' बिथ'राइ गोल्लै ओंखारनाय थास' बिजौ बेखौ थास' बिथ'रायजखौबो जोङो ओंख्रि संनानै जायो, बेनि थास'नि थांनाय आय थिंखौबो जोङो जायो नोंथां। बेनिफ्राय थास' बेदर खौबो जायो, बेनिफ्राय आरो थास'नि बिबारखौबो जों जायो, माने गोबां रोखोमै माने जों बानायनानै गोथाव खालामनानै सवाद गोनां खालामनानै जों जायो आरो नोंथां। बेफोरबादिनो जोंनि जोंनि जानाय लोंनायफोरा बेफोरबायदि सोलिदों आरो नोंथां बेफोरबायदिनो। जोंनि खाथि खानला जेरै जोंनि बाजार दखान गलाफ्रावबो बैफोरबादि मैगंखौनो जोङो हटेल बायदिसिनाफ्रावबो माने मोन्नो थाङो आरो, जोंनि जानाय गुबै खाजायानो जाबाय ओंखाम आरो नोंथां। नाथाय जोङो गोबां आरो ओंखामनि बेलायावबो जों माने जानानै जानाय लोंनायजोंसो थांनानै थायो नालाय नोंथां नाथाय जों थांनानै थानो थाखाय जायोना नोंथां बैफोर जानाय लोंनायानो जा जोङो थाइ सामथायानो जा गोबां माने बिफांनि फ्राय मोननाय फिथाइ-सामथाय बेफोरखौबो जों माने जानानै थांनानै थायो आरो नोंथां। जेरै आपेल, नारेखल बेफोरखौथ' जोंनि जोङि खायसे खायसे जागायाव मोननो थाङा आरो। जोंनियाव मोननो थाङो जेरै थाइजौ, खान्थाल बायदिसिना बेफोरबायदि फिथाइ सामथाइ नारिखल बायदिसिनाफोरखौबो जों जानानै थांनानै थायो आरो बेफोरबो मोनसे जोंनि जामुं सुबुंनि जामुं मोनसे खाजा होननानै माने बुङो आरो नोंथां बैफोरनिफायनो जेरै जों फिथा सौराय जायो माइरंनिफ्राय बानायनाय फिथा सौराय आखाइ बायदिसिना जानानै जों थांनानै थायो बे बेफोरबायदिनो जोङो गोबां माने बेफोरबायदिनो जानाय लोंनायनि आइटेमफोरखौ जों माने गोबां रोख खोमै बानायनानै जानो हायो आरो बेफोरनि बेलायाव नोंथाङाबो मायबाफोर आंनो फंनैसो बुंनानै होनो सानो नामा नोंथां माने बेफोरबायदि जानाय लोंनायनि रोखोमफोरनि बागै बेफोर जानाय लोंनायखौ जोंनिया मानो गोनां माने माने माने जोङो जाना लोंनानै थांनानै फै बेफोरनि बागै एसे सुंद'यै फोरमायनानै होनो हागोन नामा नोंथां?
औ नोंथां हागोन हागोन।
दोंना नोंथा
ओ औ औ नोंथां हागोन हागोन औ जानाय लोंनाय होनोब्लाथ' जोंनि जा खाथि खाला गुबैयो जोङो ओंखामखौनो नुनो मोननाय जायो आरो ओंखामानो जोंनि खाथि खाला ओनसोलनि जोंनि ओ जा गुबै जानाय आदार एबा खाजा ओमफ्राय बेल' नङा जे जोङो ओंखामल' जायो ओंखामजों जोङो मैगं जायो बायदिसिना जोङो बायदिसिना जोङो भाजाफोर जायो मैगंजों माजों बेफोरखौ जोङो मायाव मोनो मानिफ्राय मोनो जोंनि जा आबादारिफोरा ओ आदाबारा आबादारि फोरा जोंनिया गायनाय बायदिसिना मैगं थाइगंफोरनिफ्रायबो जों मैगंखौ बानायनानै जायो आरो नोंथां औ बेफोरबायदिनो जोंना मा थाबावोनो गोबां बायदिसिना मुवा बेसाद फोर थायो ओ जायखौ जों संनानै जानो हायो औ औ जोंनि दा जों खाथि खाला ओनसोलाव जानाय जोंङो ओंखामल' नङा जों ओंखामजों बायदिसिना मेगं जाफायो मेगंनि बिदि थि बुङोब्ला जोङो बायदिसिना जोंनि मा होनो बेखौ दालि मैगं बायदिसिना अ-अनला खारै अनला खारैआथ' जोंनि जाहैबाय जोंनि फेमास जाहैबाय आरो मोनसे ओमफाय बेफोरबायदिनो गोबां मैगं थाइगं दंबावो जेरै दालि आलु बायदिसिना भाजाफोरजों बायदिसिना मोनो आरो ओ बांसिन सिनि जा जोंनि बर'फोरा बांसिन माखौ जाना मोजां मोनो अनला खारैखौनो जानानै मोजां मोनो नोंथां ओमफ्राय बेफोरबायदिनो जोंनि गोबां जानाय लोंनायनि खाजानि सायाव बाथ्रा बुंनो थाङोब्ला जोंनिया गोबां दं जायखौ जों बुंनानै फोजोबनो हाया बेफोरबायदिनो जोंनाया मा दोङो लो जानायनि सायावल' नङा जोंनिया लोंनायनि फोरबो गोबां दं जायखौ जोङो मा होनो इखो दै दैयाथ' जोंनो जो लोंनायनि थाखाय जोंनिया दै दंखायो बेनि अनगायैबो जों गोबां लोंग्रा बुस तु मोनो जायखौ जोङो ओ फोरमायनो हाया आरो बेफोरबायदियैनो गोबां बाथ्रा दङ' ओ मानिखौ जों आरो जानाय खाजाखौ जों मानि थाखाय जायो जोंनि देहाखौ दाफुंनो थाखाय देहाखौ साइस्थ' खालामनो थाखाय देहाखौ मोजाङै लाखिनो थाखाय जोङो जानाय आदारखौ जोङो जानाय जायो आरो ओ आदार नङाबा जों सुबुं माहारिया सुबुङा आ जिबिफोरा आदार नङाबा थांनानै थानाया जोंनि थाखाय जोबोर गोब्राब ओमफ्राय बेफोरबायदिनो जों जानाय लोंनायनि बाथ्रा बुङोब्ला ओम ओंखाम आरो मेगंनि बाथ्रा बुङोब्लाथाय ओ जोंना बेल' नङा जोङो बेनि अनगायै जों मा जाबावो जों ओ गुबुननि बेदर माने बेदरफोर जानानैबो जों मोजां मोनो आरो जेरैहाय दाउ बेदर अमा बेदर बायदिसिना जों बोरमा बेदर बायदिफिनाखौ जों जायो ओमफ्राय बेफोरबायदिनो जोंनिया मा होनो ओ जानाय लोंनायाव जोंनिया मा बाहागोआबो बायदिनो बेदराबो गोग्लैफायो आरो जों बेफोरबायदिनो मेगं थाइगं जों लोगोसे जोङो बेदरफोरखौबो जोङो जोंनि खाथि खाला ओनसोलाव जोङो जानायखौ नुनो मोनो आरो अ बेफोरबायदिनो जोङो बायदिसिना बेदरफोर जायो बायदिसिना ओंखाम जायो बायदिसिना मेगं थाइगंजों लोगोसे खाम जानानै जोङो जोंनि मानो इखो जा देहाखौ जोङो जिउ सुफुंनायाव मानो जोंनि देहाखुर गोख्रों गुफुङै लाखिनो थाखाय जोङो आदारखौ जायो आरो नोंथां ओमफ्राय ओ बेफोरबायदिनो जा जोंनि जानाय आदार जायखौ जोङो ओंखाम होननानै बुङो बे ओंखामखौ जोंनिया मा होनो गोबां माइनिफ्राय मोननाय जायो आबादारिफोरा जोंनिया माइ ओ बायदिसिना माइ आबाद मावनानै बे माइ आबादनि फ्रायनो जों बायदिसिना माइनिफ्राय जों माइरं मोननायनिफ्राय बे माइरंनिफ्रायनो जोङो माखौ खालामनाय जायो जोंनि नैबे जा ओंखाम बे ओंखामखौ जोङो बानायनाय जायो आरो । ओमफ्राय नैबे ओंखामखौ जोङो मानो अरजों सावनानै जोङो मा खालामो अरजों गुदुं खालामनानै जों बे ओंखामखौ माइरंनिफ्राय ओंखामखौ ओंखामसिम बानाय होनोनाय जायो आरो । माइरंनिफ्राय जोङो मोनहोनानै ओंखामसिम सोलायहोनाय जायो जायखौ जोङो जायो। बेनि अनगायैबो जोंनि जा मैगं थाइगं दं बेफोर मैगं थाइगंखौबो जोंनि मा होनो खायसे आबादारिफोरानो मानिखो दिहुननानै आबादारिफोरानो आबाद मावनानै दिहुननाय बेफोरो आबादनो जायखौ जोङो मिथिंगानिफ्रायनो मोननाय जायो ओ बेफोरबायदि आबादारिफोरा बेफोरबायदि आ माने आबाद मावनानै जोंनो फिथाइ सामथायाइ होयो ओ मैगं थाइगं होयो जाय जों मैगंखौ मोननो हायो आरो ओमफ्राय बेफोर मैगं थाइगंखौ जोंनि मा होनोखौ सरासनस्रा सुबुंफोरा मा खालाम मोनो जोंनि जा हाथथाय बाजार बेफोरनिफ्राय मोनो फायखारि बा बेफारिफोरा बेफोर मैगं थाइगंखौ फानो आरो बेनिफ्राय जोंनि मा न'खर सालायग्रा जाय ओ न'खरनि मानसि बेफोरबायाददि मानसिफोरा मा खालामोनो बेफोरबायदि मैगं थाइगंफोरखौ जोंनि हाइ बाजार फिसाफोरनिफ्राय मा खालामो बायना लाबो खुनानै बेफोरखौ जों मैं संनानै जाफैयो ओमफ्राय जा जोंनि माइं बे माइरंखौबो जोंनि न'खर न' खरनो ओंखाम जानो थाखाय मा खालामो आबाद मावनाय जाखायो ओमफ्राय जे बेनि अनगायैबो जाय न खर फोरा मा होनो खालाम मानो आबाद मावा बेफोर माबा खालामो बेफोरनि जा ओंखाम जानायनि थाखाय बिथांमोना मा खालामोमोन जा माइरं बे माइरंखौ बिसोर मा खालामो हाथाय बाजारफोरनिफ्राय बायो आरो जोंनि मा होनो कारा होनो जोङनि माइरं मोननाय जायो । जाय माइरंखौबो जोङो ओंखाम जानायाव बाहायनायबो नुनो मोनो आरो । खायसे ओंखाम दङ जायखौ जोङो ओ फ्रियैनो जोंनि सरखारनिफ्राय जोङो मोनो बेफोरबायदि माइरंनिफ्रायबो जोङो ओंख जानायखौ जोङो नुनो मोनो आरो । ओमफ्राय जोङो जानाय लोंनाय आरो ओंखाम जानाय बाथ्रा बुङोब्ला जोंनि ओंखामजों जोङो बायदिसिना मैगं थाइगं जायो । मैगं गैयाबा जों ओंखामखौ जानो बायो आरो बेफोरबायदि बेनिखायनो जोङो मैगं मैगंजों लोगोसे जोंनो भाजिबो बानायो जेरै आलु भाजि ओ बायदिसिना लेस्रा बा जि बायदिसिना जों मे खाग्राल खांख्लर बायदि बेफोरबायदि जों गोबां बुस्थुखौ जोङो बानायनायखौ नुनो मोनो । ओमफ्राय बेजों लोगोसे जोङो मानो ओ जोङो बेदरखौबो जानायखौ जोङो लोगोसे नुफायो आरो । ओ बेफोरबायदि सुबुङा ओ गोदो गोदायथ' सुबुङा जोंनिया मानो बेफोरबायदि मैगं थाइगं गावसोर नो गाव बानायनानै ओ माने संनानै जानो रोङा माने आथिखालाव नाथाय माने अरजों बायदिसिना मुङाफोर साब बुसु मुवाफोर बेसरफोरखौनो मैगं थाइगंफोरखौनो माइरंफोर संनानै जानायखौ जोङो बांसिनै ओ नुनो मोननाय जायो आरो । ओ बेफोर बायदिनो नोंथां ओ ओ जोंनि खाथियाव जोङो नुनो मोनो ओमफ्राय नोंथां नोंथांनिफ्रायबो आं गोबां बाथ्रा मिथिनानै मोनबाय आंनिफ्रायबो आंबो जि हागौ आंनि जा रोंगौथिनि थांनो आङो फोरमायहरबाय ओमफ्राय औ नोंथां बेखिनियनो गोजोननाय थाबाय नोंथां । नोंथां रायलायनानै औ औ गोजोन्थों नोंथां गोजोनथों ।